औ खुलुमबाय नोंथां औ गोजोन। फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाह हामलाय हरनाय जाग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो फिन गाहाम हामलायनाय आंबो जासिहरफिनबाय
औ दा नोंथांखौ आङो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय दा नोंथांजों आङो ओरैनो बिथांमोननि ओनसोल आरो जोंनि ओनसोल बर'फोरनि रायजो जानाय मा मा राहायै मा मा रोखोमै थांनानै दङ रायजो जानाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां राय्लाय सावरायनो हागोन नोंथां।
औ औ। दाथ' जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाय होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरा आसामनि अनगायै गोबां गोबां जायगायावनो दाथ' थांनानै दङ नङा होमबा जिउ खांगासिनो दं दा जों ओ जोंनि ओनसोलाथ' दा आसामावनो गोेलैबाय नङा होमबा जों थां ओ नोंथां आरो आंनि जायगानि ओ बर'फोरनि ओ रायजो जानायनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै अब्ला दा बर' रायजो जानाय होननानै बुंब्लाथ' जोंनि ओ गोदो गोदायनिफ्राय नायोब्लानो जोंनि बर' समाजा ओ बिदिनो ओ ट्राइबेल ट्राइबेल हारि नङा होमबा हारिसा हारि बे हिसाबै जोङो ओ बांसिनानो जोङो गोदोनिफ्रायनायोबा हाग्रा ओनसोलाव थानानै ओ रायजो जाबोनायखौ जों ओरैनो मिथिनो मोनोमोन नङा होमबा? ओ दा बे हिसाबै ओ हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाबोनाय हिसाबै जोंनि बर'फोरा आ गिबियावनो जोङो ओ थांना थानायनि राहा हिसाबै आबादखौनो जों आबाद मावनानैनो रायजो जाबोनाय नुयोमोन नङा होमबा ओ आरो बिनि अनगायै ओ मिथिंगाफोरनि सायाव सोनारनानै हाग्रा बंग्रानि सायाव सोनारनानै ओ बायदिसिना जिब जुनार मैहुर खालामनानै ओ बेफोरखौ ओ जों मिथिनो मोनोमोन नङा होमबा गोदोनि दिनाव? नाथाय ओ नाथाय आथिखाल मुगायाव ओ माखासे सान्थौफोर आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बा जोंनि ओ साननायफोरा जौगानायनि गेजेर जों जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायखौबो जों ओ माखासे जौगाबोनाय नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां दा ओ आं नोंथांनाव ओ ओ नोंथांनाव आङो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बर' फोरा मा मा राहायै ओ रायजो जागासिनो दं आरो थांना थानायनि गुदि राहाया मा बेखौ ओ ससे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथाङा आं नोंथांनो ओ अब्ला फोरमायनोसै ओ जोंनि ओनसोला हायेन ओनसोल नोंथां ओ बे हाये हायेन ओनसोलावहाय जोङो ओ जोंनि हारिल' जे दङ बे नङा थां बेहाय जोंहा ओ जोंजों ओ गोबां हारि हारिसाफोरा ओ नांजाबफानानै दङ आरो जोंनि ओ जोंनि जोंनि हारिया ओ एसेल' बिबां एसेल' बिबांनि आरो बे जोंनि ओनसोलाव ओ थेवब्लाबो जोङो जोंनि गाव हारि रिमु आरो हारिमुखौ जोङो बेहाय ओ फोजोबना थांनो होआखै आरो नोंथां ओ जोंहा बेवहाय ओ बुंनो थाङोब्ला फरायसालियाबो जोंहा बर' मिडियामानो दङ। आरो जोङो बेवहायनो बेवहायनो जों खुदियाफोरखौ फरायनो आरो लोगोसेनो ओ थांना थानायनि गुबै राहा होनना बुङोब्ला। ओ जोंहा ओ आवगायाव ओ गोबां मानसियानो ओ खेथि बाथि मावोमोन आरो नोंथां।
औ औ औ औ
आबाद मावनायखौ जोङो बे समाव एसे खम जालांनाय नुनो मोनदों। ओ मानो होनोब्ला आबाद मावनायनि उनाव फिन आबादनि फिथाइखौ जोङो नांगौ बायदि मोनफिनिनि थाखाय ओ बुहुद सुबु सुबुंखौनो जोङो बे आबाद खौ ओ गारनायखौ नुनो मोनदों आरो आबाद फोथारखौ गारनानै ओ गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनाय एबा गावनिजा आइडियाजों
औ औ
ओ बेफार फानिज खामनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। आरो लोगोसेनो ओ फरायनाय बिथिंथिं बुङोब्ला जोङो ओ फरायनाय गोबां सुबुङानो जोंना ओ साख्रिनि थाखाय ओ खस्थ' खालामनानै ओ साख्रि लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ थेवब्लाबो जोङो साख्रि मावनाय बिबांखौ ओ सेकेणडआव दोननांगोन आरो नाम्बार अवानाव जों दोननांगोन जोङो बि बिजनेसखौ जोंना आबाद मावनाया दा थार्दआवसो थाहैबाय आरो नोंथां आबादखौ जास्ट नि-निजि-निजि जानो थाखायल' बिगासे बा बिगानैै बा बिगाथामनि गेजेराव गायो आरो खिन्थु आबादजों जे आबाद मावनानै जे रां रुफा खामायनानै धोनि जागोन बेबायदि सिस्टेमाव जोंना आबाद मावनाय जाया आरो नोंथां जोंना आबादखौ मावो निजेनि हाखौनो जानो थाखायल' जानो थाखायल' आरो जुदि बांद्राय हा दङब्ला बांद्राय हा दङब्ला बेखौ बिसोरो गुबुननो थिका एबा आ-आदि होनानै सोलियो आरो नोंथां। ओ ओ थेवबो माने बांसिन बेफाराव गोसो होनायखौ जोंनि मानसिखौ नुनो मोनदों आरो बे स समाव आवगायनि-आवगायनि दिननिसाय आरो मानो होनब्ला मानसि नि कनसेप्ट एबा आइडिया एसे बांबाय नालाय नोंथां आगोलनिसाय बेनिखायनो गाव गाव हारसिङैनो मानसियाथ' ओरैनो सोलिनो हायो नङा होमब्ला खिन्थु गासिबो दानिया एसे धोनि जानायखौ लुबैयो आरो बे धोनि जानाय सिस्टेमैनो मानसिफोरा खस्थ'खौ एसे बारा खामनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव ओ बाखि बे संसार जानायाव जोंहा एसेबां ओरै प्रब्लेम गैया लामा सामानि प्रब्लेम गैया मेडिकेल मेडिकेल डाक्टारनि प्रब्लेम गैया। लोगोसे फरायसालिनि जोंहा प्रब्लेम गैया। गासैबो थिग-थिगैनो दङ खालि बुङोब्ला जोंहा खाथियाव बारा ओरै इन्डास्ट्रि गैया आरो जुदि एकदम बेखारथार बेखारथार फरायै सुबुं दोङो होनब्ला जोंआ
औ औ
गोजानाव बा गुवाहाटिफोराव थांनानै खामानि मावहैनायखौ जों नुनो मोनो। बाखि ओनसोलाव ओरै खामानि गैया आरो जोंनिया नोंथां नोंथांमोननि एरियानि बागैबो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ औ औ दा जोंनि एरियायावबो बिदिनो नोंथां जेरै नोंथाङा ओरै फोरलां फोरमायलांनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो दा नायनो थाङोब्ला आबादखौहाय गिबि प्रायरिटियै मावनायखौ एसे खम नुनो मोनबोबाय आरो दा आबादखौहाय बिदिनो बोथोर समावल' बा दैलां समावल' बेफोरबायदि माइ गायनानै जानो बा माइ ओंखाम जानो थाखाय माइ न'आव जानो आन्था बेफोरबायदि एसे मावनायखौ नुबोबाय आरो दा एसे खमायनाय नुदों बिनि अनगायैबो आरो माखासेबाव जेनेबा आबादखौथ' गोबां रोखोमनि मावनायखौ एसे नुबोदों नुनाया माइफोरनि अनगायैबो गायनायनि अनगायैबो जोंहा माखासे दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय माखासे बेफोरबायदियावहाय गोसो होनायखौ एसे नुबोदों आरो जोंनि ओनसोलाव नाथाय जोंनि ओनसोला ओरै क'क्रराझार हिसाबै आं नोंथांनो फोरमायबायना क'क्रराझार जायो जोंना ओनसोला बे हि साबै जोंनियावहाय माखासे हान्था मेलानिथ' जोंनाबो जेबो दिगदारानो गैखाला हान्थामेलानि देहा फाहामसालिनि बा सोलोंथाइनि जोंनाव बिदिया दा जोंनियावबो गैथ'ला आरो नों थां दा बे हिसाबै जोंनियाबो माखासे सोलोंथाइ लानानै साननायफोरा एसे आलादा जाबाय नङा होमबा बे हिसाबै जोंनिथिंबो जिउ खांनायनि राहायाबो एसे आलादा जालांबाय आरो जेरैहाय बांसिनै ओ जोंनियावबो फालांगि फालांगियारिखौ जों बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनसै आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंनियाव माखासे ओ जायफोरनाखि सोलोंथाइ लानानै ओ गावखौनो मोजां ओ साख्रि नागिरनानै बेबायदिनो ओ साख्रि साख्रि मावनायबो जोङो एसे गोबाङै नुनो मोनसै दा आरो बेनि अनगायैबो जेन'बा जोंनि बर'फोरा ओ बोथोराव जाबादि नाखि रंजानाय बाजानाय बा ओ बेफोरबायदि ओ माबानायफ्राव दा बेफोरबायदिजोंबो सोलिगासिनो दं आरो नोंथां ओ औ आरो बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो माखासे माखासे ओ जानाखि जोंनि लाइमोनफोराबो जोंनि ओनसोलावहाय एसे एनै ओ सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ लानानै ओरैनो थायालासे बेफोरबायदिनो ओ माखासे ओ जाखिनि जायफोर ना हा दङ ओ आबाद ओ माखासे आबाद मावनाय बा गोदान गोदान टेक्न'ल'जिफोर बाहायनानै आबाद मावनाय बेफोरखौ जों बेफोरबायदि नुबोनो मोनबाय आरो दा गोदोनि फ्राय नायोबाथ' जों मिथिनो मोनोमोन नङा होमबा गोदोहाय ओ जोंनि बर'फोरा बिदिनो गोबां रोखोमै माखासे थेर सेरनि गेजेरजों जाबोनाय नङा होमबा ओरैनो खस्थ' बिदिनो ओ जाय जायना दंबासो दंसै जायना गैयाबाथाय गैया दाहोना रुवाथि बेफोरबायदि थानानै जानांगौ जायोमोन होननानै जों गोदोनिखौ आबै आबौमोननिबा खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनोमोन नङा होमबा दा बेफोरबायदिखौ नायोब्ला जोंनि ओनसोल बा बर' समाजावबो बेफोरबायदि बेखौ गोदोनि थासारिखौ बेबायदि थेर थेर जाबोनायखौ बांद्राय नुनो मोननाय जायासै आरो नोंथां थारमाने थोंजोे बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावबो थारैनो जउखांनायनि राहाखौ गावनो गाव ओरैनो बानायनानै लानो हानाय बा मावनानै लानो हानाय बेबायदि जानायखौ
औ
नुनो मोनबाय आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेरोखम गोबां हारि हारिसाफोर दङ नङा होमबा ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोबां हारिसाफोर हारि हारिसाफोर दङ आरो दा बेबायदिनो जोंङो माखासे ओ ओ जोंनि सा सानजा भारतआवनोथ' गोबां रोखोमनि हारि हारिसाफोर दं नंङा होमबा बे हिसाबैबो जोंनि ओनसोलावबो गोबां दंसै आरो आरो बेबायदिनो दङ जों बिदिनो अनलायनानै जानांगौ अनलायनानै थानांगौ नङा होमबा बुजिलायनांगौ बेफोरबायदियैनो सोलिनायखौ दा जों ओ माखासे नुबोनो मोननाय जाबाय आरो थारैनो थारैनो जों बेबायदिनो सोलिलांबाय थानो हानांगोन नंङा होमबा जायखिजाया जिउ खांनायनि राहायाव जिउ खांनायनि राहायाव जोंनि बर' फोराबो जानाखि रोंगौथि दङ जानाखि साख्रि बाख्रि साख्रि बाख्रिफोर खौल' जोङो आसा खालामबाय थायालासिनो नङा होमबा नोंथां जोङो जानाखि गावनि रोंगौथिखौ लानानै आबाद मावनायानो जा जा मोनसे फालांगि मावनायानो जा बा मावनाय से गारि सालायनाय दखान होनाय बेफोरबायदियानो जा जों बेफोरखौहाय मावनानै सोलिनो ह हानाय बेबायदि राहाखौ लानांसिगौ आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ थाररैनो नंगौ नोंथांजोंनो नोंथांनि ओ ओनसोलनि बागै सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आसा खालामो खालामो नोंथाङाबो आंनि फोरमायनायखौ मोजां खोनानो मोनदों आरो
औ औ औ मोजां मोनबाय नोंथां मोजां मोनदों ओ थारैनो मोजां मोनबाय नोंथांमोननि ओनसोलनिबो बर' ओ फोरनि ओ सोमोन्दै मिथिनानै दा जोङो रायलायनायखौ बे समाव दोनथ'नोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां दोनथ'नोसै दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ औ